नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां जोङो दायो मानि सायाव रायलाय नोंथां मा आयदानि सायाव।
अ नोंथाङा होमबा रायज्लायनो आर ना रायजलायनोबा
औ औ राय्लाय रायज्लायनो हरनाय जादों आयदानि सायाव नोंथां औ।
औ गुवानि
राय्लायजायो नोंथां आबादखौबो औ औ नोंथां सिगांग्रो सिगांग्रो नोंथाङा बुंग्रोनो नामा? औ नोंथां दे नोंनो बुंना होग्रोदो औ दे आबाद मानिे मा बुंदो दे नोंथां।
औ आबाद होनबाथ' जोंनि
हाया हाया आं मोनसे बुस्थु खालामदों।
आं दाय ओ आबाद होनबाथ' जोंनि जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै माइ गायनाय गुदियानो माइ गायोना आरोना गुदि माइ ओ आबादानो जायो माइ गायनाय माइ गायनाय फाथो फोनाय। ओमफ्राय बेसर गायनाय लेस्रा कबि आलु बेसर ए मेरला रोखोमनि आबाद मावो आरो जोंनिथिं। दा बिनि गेजेरावनो औ औ औ नंगौ दा बेनि गेजेरावनो आंङो माइ गायनायखौ बुंसै आरो होमबा
औ जागोन दे नोंथां औ
औ माइ गायनायाव जोंहा माने गासैबो आबादारियानो गायजोब खायोना माइखौथ' होमबा बिनियावनो जोंङो औ होमबा बिनिफ्रायनो जोंङो जेनेबा माइ गायनो थाखाय जोंहा खोथिया थिलि नांखायो मा होनो फार्स्टआव खोथिया गायनो थाखाय जोंहा थिलि नांगौ दुब्लि नांगौ बे खोथिया थिलियाव जोंङो खोथिया फोननो थाखाय जोंहा माइखौ
बस्थायाव सोमोननानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बस्थायाव सोनानै हरसेबा हरनैनि थाखाय औ औ ओमफ्राय बेखौ माने जों आंङो माइज्लि होनना बुंङो आरो माइज्लि ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो बेखौ बख'नानै बस्थानिफ्राय बख'नानै थास' बिलाइजों नंङाबा थालिर बिलाइ बिफोरदों खोबनानै गाजा बेरहोयो आरो गाजा बेरनाय ओमफ्राय बेनि उनाव जोंङो बेखौ लाना थांनानै खोथिया सिलियाव जेनेबा बेलासि समाव ट्रेक्टर हालेवखांनायनि उनाव जोंङो फोनाय जायो आरो गारस्राव गस्रावनो ओमफ्राय बेयाव जेनेबा दाउफोर खथ' जाफायोना खोथिया फोनायफोरखौ होमबा बे औ बे दााव जायैनि थाखाय बेयाव जोंङो माबाफोर दाउ होखारनो थाखाय माबा मोनसे मानसिनि पुथुला नंङाबा बिदिनो माबा मोनसे बिर होयो आरोना बा गिना खार
गस औ आं नुदों गस्लाफोर गानहोनायबो नुदों आंङो माबा गस्लाफोर गानो ना मानसि बायदि बानायना ना
औ ओमफ्राय बिनि उनाव जाहा बेथ' खोथियाया देरनोथ' मास मोनसे बारा लाखायो टाइम थ' बेयावनो औ बेयावनो बियो देरसिगोन आरोना खोथिया जाहैसिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा मेन दुब्लियाव हालेवनाय हायसिगोन बे मेन दुब्लियाव हालेवनो थाखाय जोंहा खेबथाम हालेवनाय जायो दुब्लियाव होमबा जोंहा फार्स्टावनो हालेवनायखौ जोंङो खारायनाय होनो खारायनायाव जोंङो जेनेबा जोंनिया दानियाथ' ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबोथ' बाबा नांगोलफोरथ नुला
नुला नुला नोंथां नुवा जोंनिथिंबो स्राब ट्रेक्टरसो जाबाय नोंथां दानिया गासैबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो औ नोंथां
फार्स्टआव जोंङो खारायसिगोन ट्रेक्टरजोंनो ओमफ्राय खारायनायाव जोंङो माने बिदिनो हाखौ ओरैनो माने गावस्रााहोयो आरोना गुब्रु होजोबो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंङो नैथि केेब हालेवो जेराव जोंङो सामार होनाय होनना बुंनाय जायो। बेखौ जोंङो हाखौ एसे मोनहोनो थाखाय जोंङो हालेवनाय जायो। बेयाव माने हाखौ मोनफ्लेहोयो आरो ना ओमफ्राय लास्ट खेबनि जा हालेवनाय जायो। बर' होनाय बे बर' होनायनि उनाव बर' होनाय माने हाखौ माने माइया गायनो थाखाय रेदि खालामनाय जायो आरो बर' होबाथाय औ होमबाना हाया ओमफ्राय बेयाव जोंङो खोथिया फुनानै बर' होखांनायनि उनाव आइजोफोरनि हेफाजाबाव माइखौ गायसिगोन आरो दा बे माइ गाय औ बे माइ गायखांनानै जोंहा हाल जांख्रा होननाय मोनसे फज' जानाय जायो जेराव जोंङो फज' जायो जमा जमा ओमफ्राय मबावबा मबावबा ओनसोलजों हाब्रु फोनलायो बिदि जायो आरोना।
औ नोंथां औ आं औ। आं बेखौ मिथियामोन आरो नोंथां औ औ दायो बुजिनो मोनबाय आङो औ नोंथां। औ बेबायदिनो जोंनि औ।
आरो माने बे माइआ जेनेबा गोलाव जायो। लावै लावै मोनहैयो सारि बा पास मानि उनाव। जोंहा बियो मोनबा जों बेखौ मिसि नदोंसो हागोन आरो ना खासिजोंथ' दानिया गोबाव सम लायो होनना हाला
औ नोंथां सोब मेसिन दों हायो दानि जुगाव औ
मेचिनजों हाखांना आरो मेसिनजोंनो नासिगोन बेखौ सिगांनि बायदि मोसौदों। सेख्लायाव नानाय बिदि आदब गैला आरो दानि जुगाव माने गासिबो मिसि जों गोजा औ ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो माइ माइ मोनसिगोना आरो ना जायखौ जोङो आरो बोसोरनि थाखाय जानो थाखाय दिनलांनो हासिगोन दा बेसेनो आरो ना माइ गायनाय आदबा बेफोरनो आरो दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंदो नोंसोरनि ओनसोलजों मा गायो।
औ नंगौ नोंथां आं बुंना होनसै एसे जोंनिथिंबो गोबां बिदिनो आबाद खावनायखौ जों खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै आरो जोङो बिफां बिफां माने फिथाइफोर खिसुमान आबाद खालामनायखौ जेरै जोङो गयाबो मोनसे आबाद होननानै बुंजागोन नामा गय बागान बानायनायफोराबो औ आरो। आरो साहा बागान बानायनाय बेफोरबो आबादानो नुस्रांना दानियाव जों गोबां बेबायदि साहा आबाद खालामनायजोंबो गोबां रांफोर खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। जे जि जायगायाव माने माइफोरखौ जों आबाद खालामथावा दैनिबा एसे उसुबिदा जायो। बेसे बोरि जायगा बेबायदि जायगाफोराव जोङो नहल गय आबाद खालामनाय नुनो मोनदों नहलेबा। मा होनो बेखौ साबलाइ आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आरो थिग बेबायदिनो औ औ नंगौ नोंथां आरो ओइ आरो दानिया जुदि बुंनो थाङोब्ला जोङो गय बागानखौ गोबां बानाय मानसि खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो मानो होनबोला बेसेनाखौबो आं बां गासिनो दं आरो बेना जोङो दायो जुदि बिनि बेसेन खौ बुंनो थाङोब्ला आंनि मोनथिनायाव दाखालिहालागि ओ दाइन रोजालागि थांदों होननानै आं खोनानो मोनदों आरो माने केजियावनो दाइनजि रां बेफोरबायदि थांनायखौ आं खोनानो मोनदों आरो आं बारा मोजां मोनथिया खिन्थु अब्ला थेवबो खोनादों मोनदों दाइन दाइन रोजा गाहाम आं खोनानो मोनदों आरो बेबायदि आरो बिदिनो आरो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय फाथो आबादफोरखौबो जों मोनथिनो हायो फो फाथो आबादखौबो जों खालामनाय नुनो मोनो एसे खम जाबाय अब्लाबो अब्लाबो नोंथां नुगासिनो
उम।
फाथो आबाद खालामनायखौ जोंनिथिं जोङो नुगासिनो जेरैहाय जोङो फाथो आबाद खालामोब्ला गोदोआव जोङो फाथो दानफायबोला गोबां बिदिनो गामिफोरनि सोरबा सोरबा खाथि खालानि थांनाफोरा बिलाइखौथ' माने जायहा आबाद खालामो बांसिन बे जिथु जोङो जेखौ नारजि बानायो। बेखौथ' जोङो माबा खालामाना जायहा आबाद खालामो बेयो मेनलि बेनि थाखाय फाय खालामामोन आरो गोदोनि दिनाव ओ जों बुंनो थाङोब्ला दानफायोना बिजौ बिजौखौ दानना गारबा जों न' न'निफोरा खाान्थि खालाफोरनिया खोनाबा थांनानै बिखौ बिलाइखौ ओ लायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेखौ आरो फोराननानैबो जि बनायनायखौ नुनो मोनो बेबायदि नारजि बनायनायखौ नुनो मोनो आरो फोराननानै आरो ओ जाय आबाद खालामदों बेखौ ओ जिथु बिनि दंफां जिथु नुनो मोन आरो
उम
नोंथां औ औ आरो बेबायदिनो बेखौ दैयाव सोमनानै बेखौ बेबायदि दैफोराव लङाफोराव गारनानै सोमनानै दोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बै माबाखौ मा होनगोन बेखौ फाथोखौ फाथो दंफां जिथु थ'थो दंफां जायो बेखौ आरो बेखौ सोमनानै आंनि नुनायाव बेखौ सोमनानै आङो बिनि ओ इसे फेसेवनानै माने बिनि बिगुरखौ खयो आरो बिनि बिगुरखौ खनानै मा खालामो बेखौ दिरुंफोर बानायनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो आं बिनि अनगायै स आं गोबां मोनथिया थेवबो आं बेसेबांखिनि नुदों आरो जे बेखौ दिहुननानै जोङो फाथोनि जि दिरुं बेखौ बानायनायखौ आं गोबां नुयोमोन आरो गोदोनि दिनफोरावहाय दायो एसे खम जालांबाय आरो जोङो आं बुंनो थाङोबाथ' जोंनि खाथि खालााव आं रावखौबो आं बिदि फाथो आबाद खालामनायखौ आं नुनो मोनला आरो नोंथां औ नोंसोरथिं नुयो नामा बेफोरबायदि फाथो आफाद फोर एसे खमायलांबायना नोंसोरथिंबो
ओ माने फाथो आबादखौथ' जोबोद खमसै जोंनिथिंबो माने बिदिनो माइआवसो गोबां मावनाय जायो बिदि फाथोखौथ' जा दानिया मावबांला आरो माने औ मावबालाय जोंहा मोनोमोन मैगंबो मोनो ओंख्रि मोनजायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो दिरुं बनायनायखौ नुनो मोनोमोन दानिया नाथाय बिदि दिरुं बनायनायखौ खम जोबोद खम जाबाय आरो जेराव मानो होनबा जोंहा प्लास्टिकनि दिरुंफोर फैबाय जिदुंफोर
औ औ जानो हागौ औ बेफोरनि जाउनावनो जानो हागौ औ नंगौ नोंथां औ आरो औ औ आरो बेबायदिनो आबाद जोङो बेसरफोर आबाद खालामनो हायो जोंहा बेसरफोर जुदि फैयोब्ला जोङो बेसरनिफ्रायनो जोङो ओ मोजांबो नुयो जेब्ला बे फिसावफ्रा बिबार बारजोबोना एसे जों हाल बेनानै गोरान खेथि जायखौ जोङो बुङो हाल एवनानै जोङो बेयाव बेगरफोरखौ गारनानै होयो आरो बेबायदिनो जों जेब्ला बे थाङो अब्ला जेब्ला बे थांनानै एसे गिदिर जानानै जेब्ला बिबारफोर गोबां समायनाबो नुयो आरो आरो जेब्ला बे बिबार बारनानै जेब्ला फिथाइ थागोन फिथाइ औ फिथाइखौनो होनसै फिथाइ थायो अब्ला बिनि जिथु बेगरफोर बेखौ बिनिफ्राय जोङो बिदिनो बायदिसिना जोङो बेखौ मैगंबो सङो बे सर बेगरखौबो जों मैगं सं किसुमान जोङो नाफोरजों संनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो लोगोसेनो जों बिनिफ्राय गिबि जोंहा बेखौ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो ओ जाग्रा जिथु थाव बेखौ खारखौ जों नुनो मोनदों आरो थाव बानायनायखौ ना नोंथां औ औ नोंथां बे थाव थाव बानायो आरो बेखौ थाव बानायनानै जोङो न'आवनो जोङो न'फोरावनो थावफोरखौ फेरेबनानै फोराननानै जोङो फुनानै बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां मोजां बेबायदि थावा दानो मानो होनोब्ला दानि जुगाव गासिबो रासायनारि ओ मा होनगोन बेखौ केमिकेलफोर लगायनाय गोनजा बेनि थाखाय जों जुदि बेफोरखौ मावोब्ला जोङो न'आवनो जोङो ओ पियर जिथु मा होनगोन बेखौ गोग्गो जिथु थाव जों खौ मोननो हायो आरो नोंथां आरो बिदिनो आरो बिदिनो लाइ लाफाफोरनिफ्राय मोननो हायो नोंथां बेबायदिनो बेगरफोर नाथाय जोंनिथिं लाइ लाफानिफ्राय एसे जोङो मैगं बांसिन बिलाइ गोथां मैगंखौ जानाय नुनोमोन आरो नोंथांना नोंथां औ अब्ला दे नोंथां जोंहा समावबो जाबायना नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां समाबो जाबाय नै नोंथां औ दे नोंथां दे औ दोननोसै ना नोंथां औ-औ जागोन दे नोंथां औ दे औ दे दे नोंथां
औ